हेल' नोंथां
औ नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिखौ गोजोन हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय नोंथांसिम
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ मोजाङैनो खोनादोंना दासान्दि
औ खोनादों गासिबो
अब्ला नोंथाङा आंनो सम दंब्ला होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला जोङो ओरैनो जोंनि जिउआव सानफ्रोमबो माबायदि सोलिनानै माबायदि सोलिलांगासिनो दं बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला
औ दासान्दि नोंथाङा ओरैनो मा खालामनानै दं नोंथां
दासान्दि आङो ओरैनो जेनेबा न'नि खामानि बिदिनो मावथनानै दोङो आरो नोंथां जेरै दाउ अमा बिदि फिसिनानैनो जिउनि राहा लामाखौ
औ
दैदेनलांगासिनो औ सोलिलांगासिनो दं नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आंबोथ' दं ओरैनो दासान्दि ओरैनो मा होनो प्राइभेट प्राइभेट खामानिफोरखौनो मावगासिनो दं प्राइभेट सेक्टराव साख्रि बाख्रि गैथ'वा नालाय दासान्दि बेफोरखौनो मावनानै न'खरखौ दैदेनलांगासिनो दं आं नोंथां
औ
नोंथाङा ओरैनो दाउ अमाफोरखौ मा राहायै फिसिगासिनो दं दाहाय ओरैबानो बेसेबां बेसेबांसो दं दाउ अमाफोरा नोंथांना
औ दाउआथ' दाउआ बिदिनो जोङो ब्रैजि फोर बा अमा मा माब्रै माबा बेफोरबायदिनो दङ आरो नोंथां
औ औ ओरैनो दा दा सान्दि दाउनि बेसेनफ्रा किजि बेसेबांसो जानानै दं नोंथां ओरैनो माने आं जोङो मा होनो दाउआथ' जोंना मोननै रोखोमनि थायो नालाय लकेल आरो मा होनो फार्म अब्ला लकेल आरो फार्मनि सायाव फोरमायना हो बेसेबां सो दाम थांगासिनो दं दामफ्रा
औ लकेल होनोब्लाथ' दासान्दि ब्रैजौ नैजि बा ब्रैजौ थामजि बेफोरबायदि सोलिगासिनो दं आरो नोंथां
औ नंगौ नामा
औ
ओरैनो अमाफोरा थाय बाजारफ्राव बेसे थांगासिनो दं दा ओरैनो केजि दानानै फाननाया
औ थामजौफोर थांगासिनो दं नामाथाय नोंथां आंबो एसे बारा मिथि मिथिया
बारा माने बेखौथ' मा बुंनो जायगा लायै जायगा दामाय गुबुन गुबुन जायो नालाय
औ
उ दाासान्दि नोंथाङा ओरैनो आबाद गुबुनफोर माबाफोर माव मावगासिनो दं नामा बेफोरनि अनगायैबो
बेफोरनि अनगायैथ' आं दा जेबो मावथ'वाखै नोंथां
औ औ ओरैनो दासान्दि नोंथां ना गायनाय फुनायफ्रा जोब्बायना ना दंबावो
ओरैनोथ' दा आथा जोब्बाय आथा दंबावो आरो नोंथां
औ थिगैनो सोलिगासिनो ना दै दैनि बिबांफ्रा नोंथाङा नांगौ बादि मोनगासिनो ना
औ जोंनिथिंजायथ' बिदि दैनि एसे अभाब जायो आरो जेरै जोंनियाव गोजौ एरिया नालाय बेनिखाय दैया माने अखा हाब हाब्लाबो माने थानो नागिरा आरो थाबनो रानलाङो आरो
औ औ माने दैया सरख्लायबोयो आरो ना गोजौ जागाखाय माने गाहायफोरखि सरख्लायबोयो आरो
आरो
औ अब्ला ओरैनोब्ला गोबां माइ आबाद जानो नागिरा होमबा नोंथांमोननिथिंजाय
औ औ गुबुन जायगाथिं एसे आवगोल गायखांनाय जायो बा जोंनियाव एसे माने गोबौ जा गोबौ लायो आरो नोंथां
औ उन जायो औ अब्ला नोंथांमोनाथ' होमब्ला माइ आबादनि बाहेरा गोबां उफेरा आबाद मावो जानांगौ
औ जेरै मैगं थाइगं आरो बिदिनो सबाय बा सिबिं बिदिनो बेसर बेफोरबायदिखौ मावो आरो नोंथां
औ बेफोरबादिखौ बांसिनै मावो आरोोना
औ
औ अब्ला बेफोरखौ फाननानै माबाफोर मुलाम्फा जादोंना जायाखै नोंथाङा
बेफोरखौ फाननानैथ' मालाबा समाव जायो बा मालाबा बा समाव जाया आरो नोंथां
औ औ बेनि अनगायैबो ओरैनो गुबुन माबाफोर जानाय लोंनाय आबाद मावबाव ना न'खरनि थाखाय
बिदि औ मैगं थाइगंखौ न'आव जानो थाखायबो मावनाय जायो बा जोङो फालांगि खालामनो थाखायबो मावनाय जायो आरो नोंथां
जेरै मटर बेफोरबायदिनो
औ
अ बिलााहि माबाफोर बिदिनो मैगं थाइगंखौ मावनाय जायो आरो नोंथां
औ औ होनब्ला बेफोरखौ औ बेफोरखौ अब्ला फाननाय जायो आरोोना फाननाय फाननो हानाय एसेबां मावनाय जायो आर ना होमबा न'खरनि थाखायल'सो मावो
औ दानि दिनावथ' आरो गोदान मुगायाव जेबब्ला हासार होनायखौ बांसिन मोननो थाङो नालाय नोंथां बेनि थाखायनो न'आव जानो थाखाय एसेन मान गायनानै ल थानायानाय जायो आरो न'आव जानो थाखाय जाहाथे बे जेबो जाया
औ औ सोलेरनि जेबो हेंथा नजाया आरो ना जाहाथे न'खाव न'खराव माने गायनाय फोर माने जोंना हासार होनाय जाया नालाय जेरै रासायनारि हासारफोरखौ होनाय जायाना जोंना ओरैनो न'आवनो मोननाय मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोर बायदि गोबोरखिनि हासार खौसो होनाय जायो नङा होमबा
औ
औ बेफोरखौ माने रासायनारि हासार बाहायनायखौ जानायथ' जों दा बायदियाव जों मानोदों मानसिफोरा सुबुंफ्रा गोबां बेमार आजाराव गोलैनानै दं आरो ना जायनि जाउोनाव जोंना मा होनो गुबुन मा होनो मोनथियै बायदिसिना बेमार आजारफ्रा जोंनि सुबुंनि देहायाव साग्लोबगासिनो दं आरोना जायखौ जोङो डक्टरफोराबो हमदांनो हाया आरो
औ
अब्ला नोंथाङा ओरैनो बेफोरनि अनगायैबो मा खालामनो सानबावदों दा सान्दि ओरैनो
बेफोरनि अनगायैबो बिदिनो मायबाफोर माने जब बा ओ सोरखारि साखरिफोर मोनोब्ला बेबायदिनो एसे नाजागासिनो दं आरो नोंथां
औ औ थिगानो होमबा
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ फोरमा मानोथ' दं आंबो दासान्दि नाजागासिनो दं थेवबो जाफुंसार थ'वाखै आरो ना
औ
दासान्दि जाफुंसारनो हाथ'वाखै
औ
अब्लाबो माने सोलिनो बा न'खरखौ दैदेनलां थाखाय ओरैनो जों बायदिसिना मावनो लागा जागासिनो दं आरो ना बेनि गेजेरजों जों दसे सम दिहुननानै गावनि जिउनि थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नाजागासिनो दं बेफोरखौ गारनानै दोननाय जायाखै आरोना थांखिखौ जाफुंहोनो नाजाबथागासिनो दङ जोङो
औ
नायनोसै जाफुंसारोना सारा
बिदिब्ला नोंसोरथिंजाय गायनाय फुनायफोरा जोबजोब्बाय नामा नोंथां
ओरैनोथ' जोबजोबाखै जोंनिखि एसे गोथौ जायगा नालाय बायदि गोबां गोथौ जायगा दं नालाय दै दै जानानै जमा जाना थानाय बेफोरो बेफोर जायगा खिनिखौ जों गायनाय नुथ'वाखै एसे गोबाव जायो आरोना दै जानाय जायगायाव माने जोंना गोथौ जायगा नालाय गोथौ जायगानि हाखौ थाब गायनो हाया आरो ना माइफोर खोथियाखौ जोङो मा होनो गुबुन दाबसे गोजौ जायगायाव जावायनानै सो दोननाय जायो उनाव जेब्ला बे जोंना अखा बोथोरा एसे खमायलांगोन ना अब्लसो बे जायगायाव गायनाय जायो आरोना बिदिनो गायखांबाय सोरहाबा सोरहाबाफोर गायखांबाय गायनायालाय जोंहाथ' माइ आबाद गैया नालाय बेखायनो माने इसेबां फोथारफोराव ओंखारनाय जाया नालाय मोनथिनो मोना आरो आं
औ
नोंथांमोनालाय खै बिगासो दं ओरैनो गायग्रा माइ गायग्रा बा आबादथिलिया
ओरैनोथ' थाम बिगासो दङ आरो
औ
बिदिनो बेखिनिखौनो जोङो मोजाङै आबादखौ मावनानै जानाय जायो आरो नोंथां
औ औ न'खरखौ माने मोजाङैनो सोलिलांनो हायो आरो ना बेखिनिजोंनो माने न'खराव साबेसे सुबुंसो दं नोंथाङा ओरैनो नोंथां
ओरनोथ ओ स्निजोंन दोङ आरो नोंथां
औ औ गासिबो जमायैनो दंना गुबुन गुबुन
जमायैनो दङ
औ औ थिगानो होमबा
औ
ओरैनो दा आबादखौ माजोंहाय मावदों मोसौजों ना ट्रेक्टरजों
औ दानि दिनावथ' मोसौआ गोमा मोसौ जों हालेवनाया गोमालांनो हमबायानो
दा गोदान मुगायाव मेसिनारि बुस्थु जेरै ट्रेक्टर बेफोरजोंनो दानिया हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो बा बेजों हेवनाय जायो आरो ना
औ औ दानि दिनावहाय माने मा होनो समनि आंखााल आर ना दानि सुबुंफोरा मानो मा होनोब्ला सम सममावहाय जों मावनानै माबायदि मोजां फिथाइ मोननो हागोन बेखौसो माने नाजायो आरोना दानि सुबुंफ्रा बेखायनो जोंना मा मोसौ मोसौ जोंना मा मोसौजों हालेवनाया खमायलांबाय बेखायनो मा होनो जोङो गावारि दिहुनथाइ हासारफोरा मादै जेरै गोबोर हासारफोराबो खमायलांनो हमबाय बेखायनो जोङो औ बेखायनो जोङो मा रासायनारि हासो फोरफोरखौनो बांसिन बाहायनाय जायो जायनि जाउनाव जोंनि हाफोरा गुबुंले जायो
औ
आरो जोंनि मानसिनि देहाफोरा गाज्रि जायो आरोना बेफोरखौ जायोब्ला आरो गोबां मा होन दानि जुगावथ' गोबां बिस गोनां बायदिसिना मुलिफोरबो बाहायनाय जायो जायनि जाउनाव गोबां माने दैयाव थानाय नाफोराबो थैनो गोनां जायो आरो बेनि जाहोनावनो जोंना मा नाफोरा खमायलांनो हमगासिनो आरो ना दानि जुगाव नाखौोनो मोननो थांला माथो
औ औ
गोदोनि बादि माने नाखौनो नुनो मोनला मोननो थांलाथारला जाय जों बिस गोनां मुवाफोरखौ दैयाव होनाय जायो नालाय हाग्रा बंग्रा थैनायनि थाखाय बेफोरनि जाउनावनो गोबां नाफोरा थैनो लांनो हमदों आरो ना
औ नोंथां
खायसे नाफोरखौथ' जोङो नुनो मोन थांला मा जेरै जेरै सेंना होनो ना जोंनाव सेंना बेखौसो जों नुनो थांला आरो ना जाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोर औ जाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांथि आरो सेंनाया जों जायबो लोमजाबा साजाबा जों बेखौ जाहोनांगौना
औ
नोरसिं बिलाइजों बेमारि सुबुंनो जाहोनांगौ बेखौ जोङो माने जाहोनो थाखायबो मोननो थांला आरो
बिदिब्ला नोंथां जनिया समा जानानै फैबाय नामा
औ औ जागोन नोंथां अब्ला दोन्थ'नोसै जों बेखिनियावनो दिनैनि सावरायनायखौ
औ दे बिदिब्ला गोजोन्थों
औ देसो गोजोन्थों